औ दो नोंथां औ ओ नोंथाङा एस से सम दंब्ला नोंथांमोननि ओनसोलावहाय माबायदियै बैसागुखौ फालिनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां? औ
जोंनि हालामावहाय ओ बैसागुखौ गो ओ
औ
औ ओबो हारिमु आरो बर हारिनिनो सिनस्रि होननानै जोङो साननानै लायो मानो होनोब्ला बैसागुजोंनो जोङो गोदोनिफ्राय सिनायथि मोनबोदों बर' होननानै आरो बैसागु समावनो जोङो जोंनि हारिनि गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय आरो बेजों लोगोसे रंजा बाजा खुसियै थानाय बेखौहाय जोङो ओ रोखायै बेरखांनाय नुनो मोनो। बिनि बादैबो जोंनि ओ हालामावहाय गोदो गोदायनि समावहाय से दानसिमहालागै बैसागोखौ फालिनाय फालियोमोन होननानै जोंनो गोदो गोनि आबै आबौमोनहा खोन्थायो नाथाय जों दा सिमाव नुनायाव जों स्नि सानसिमहालागैखौ जों नुनो मोनो। बिनि बादावबो जोंनि नैबे माखासे सुबुंनि गेजेराव जों दा बांसिनै सानथामलग फालिनायखौ जों बांसिनै नुनो मोन आरोखि थेवबो जों अ लै थेरैै लै थेरैै स्नि सानसिम सिमहालागै थांनायखौ जों नुनो मोनदों दा जों मिथिनाय बादिब्ला गिबि सानाव जों मोसौ बैसो बैसागु जों बेखौ फालिनाय नुग्रोनो मोनो मोसौ बैसागोखालि अ मोसौखौ गलिनिफ्राय होखार थांनानै गिबियावनो
औ।
बियो गुबुन गुबुन हालाम लानानै एसे गुबुन गुबुन जायो नाथाय जोंनि हालाम हाय। गिबियावहाय मोसौखौ गलिनिफ्राय होखांनानै बिनि दिरुंखौ खेवजोबनाय जायो जेबो रोखोमनि दिरुं खानाय जायाखो बेनिफ्राय बे मोसौखौहाय दैमायाव थुखैनो लाङो दैमायाव थुखैखांनानै लाबोनानै बे मोसौखौहाय दैमायाव थुखैखांनायनि उनावहाय दिग्लिलिथि मोनसे बिफांनि दालाय दङ बेजोंहाय बुज्राव बुज्राव होनानै लाबोयो। बैसागु सानखालि मोसौखौ बुनाय जाया हामा। बिनि फ्राय ओ थुखैखांनायनि न लाबोनानै मोनसे गुवार लांदां जायगायाव दोनफैयो आरोखि हि बिनि नहाय ओंखामदोनि एबा ओंख्रिदोनि हांगारखौहाय मोनसे खुरै एबा थालिर बिलाइयाव सैख'नानै बिखौ थाव गोथां एबा थाव गुबैजों गलायनानै बिनिफ्राय बे गलायनाय थाव गुबैखौहाय औवानि मोनथाम हासुं जोंङो बानायनानै लायो आरो बे हासुंजों खेबसेयैनो-मोन ओ हांगाररखौ फोननानै ओ मोसौनि बिखुङाव गाब गानानै होनाय जायो आरोखि मोनथाम मोनथाम नाथाय बे गाब गानाय आदबा गुबु-ओनसोल लायै ओनसोल जायो बबेबा बबेबा ओनसोलाव थुखैनायनि सिगांनो गाब गायो आरो बबेबा बबेबा ओनसोलाव थुखैखांनायनि उनाव गाब गायो। ओ बिनि उनावहाय मो-ओ गाब गाखांनायनि उनाव बहाय मोसौनो ओ लाव फान्थाव ओ सबाइ गोरान बायदिसिना जाग्रा जाहोनानै ओ मेथाइ रोजाबनाय जायो जेरै लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एर हानजा हान्जा बिमा गायथु बायदि दाजा बिफा बेरा बायदि गं मेना जा बिदि होननानै मेथाइ खनै खनै ओ मोसौखौहाय गामिनि फोथाराव एबा दुब्लियाव होलांनाय जायो आरोखि आरो बिदिनो बै सानखालि मोसौखौहाय ओ गावसिनि मै बैसागुखौ रंजानो थाखाय उदाङै हगारनानै होनाय जायो बेनिफ्राय नैथि सानखालि मानसि बैसागु होननानै जोङो फोथायो मानसि बैस सागुखालिहाय जोङो नुनो मोनोदि फुङावनो बयबो दुगैस्रां लोबस्रां खालामनानै गोदान गाननाय सि जोम गानै जोमै जोङो ओ बोराय बेन्थ' हौवा हिन्जाव आरो जेसेबां गामियाव सुबुंफोर दङ बिस
औ।
मोनसे गामिनि मोनसे जायगायाव ज' जायो आरो ज' जानानै मान बावनाय हाबाफारि बिसोरो लागोरो। गेदेरा उन्दैखौ अननाय आरो उन्दैया गेदेरखौ मान होनाय बे हाबाफारिखौ लानाय जायो। बिनि उनावहाय ओ बै सागु रंजानायनि मुङावहाय बिसोरो गामिनि मोनफ्रोमबो न'खराव
औ।
ओ खाम, सिफुं, सेरजा, जथा, थरखा बायदिसिना जोङो मिथिंगानि फ्राय बानायनाय दामजु लानानै रंजाहैयो आरोखि आरो बे रंजानाय स मावहायबो ओ बिथांमोना ओ माखासे बाहागो रानो जेरै बोरायफोरा बोरायफोरजों बुरैफोरा बुरैफोरजों सेंग्रा सिख्लाफोरा सेंग्रा सिख्ला गथ'फोरा गथ'फोर आलदा आलदा न' न' थांनानै रंजानाय जायो आरोखि आरो रंजानाय स समावबो जाय न'खराव रंजाहैदोंमोन बै न'खरा बोर सारस्रिनायनि मुङाव हाय रंजाग्राफोरनो ओ माखासे दान हरो। खायफाया गोदोनि समावहाय रांखावरि गैयियाव न'नि माइरं एसे बे खौनो हरो आरो जायफोरा रां दङ बिस्रा रांखौ हरनाय जायो आरोखि। बेजों लोगोसेनो आरोबाव जोङो दिनै नुनो मोनोदि बे जेनाखि गोदोनि रंजानाय बाजानाय हुदामोन बेयो आथिखालाव गैलिया बायदिखौनो जों बुंनो हायो मानो होनोब्ला दानि लाइमोनफोरा खाम, सिफुं, सेरजा, जथा बेफोरखौ ओ लानानै रंजानायनि सोलाय आथिखालनि गोनोखो मुगानि माखासे टेप रेकॉर्ड रेकॉर्डार दामजु ब्लुथुथ बायदिसिना लानानैसो जोङो रंजानायखौ नुनो मोनो। बिनि बादैबो गोदोनि समावहाय ओ आब्रुथि दङमोन जोंनि रंजा नाय बाजानाया। ओ एसेबां मानि जौ लोंनानै हब्राया हसिया बिदि खालामनाङामोन नाथाय आथिखालाव जों नुनो मोनोदि ओ बबेबा बबेबा ओन सोलावहाय जौखौ नांनायनि बारा लोंनानै लामा सामा गोग्लैना थानाय ओ माखासे नायथावै हालोदाव गोग्लैनानै थानायखौ जों नुनो मोननाय बिनि अनगायैबो आरोबाव मागिखांनानै मोननाय रांखौ जे जोङो ओ जोबनाय बैसागु जोबनाय समावहाय जोङो पिकनिक एबा मोनसे जामुं जानाय हाबाफारि लायोमोन। बे समावहाय ओ खांनानै मोननाय एबा मागिनानै मोननाय जायनाखि माइरं रां बेफोरखौ जोङो जयैनो ओ मोनसे पिकनिक जालाय लायोमोन आरोखि नाथाय आथिखाल लावहाय बे पिकनिक जानाया गुबुन महर लालांबाय बिथांमोना पिकनिक जानायनि मुङाव ओ बिलाथि जौ बायदिसिना निसा मुआ लादेरनाय जेरै सिगारेट बिरि बेफोरखौ जों नुनो मोनसै जायनाखि जोंनि बर' हारिनि बैसागु रंजानायजों जेबो सोमोन्दो गैयामोन आरोखि।
औ औ नंगौ नोंथां।
ओ दा नोंथाङा बे जोंनि बर' हारिनि बैसागुनि सोमोन्दै फंनैसो फोरमायनानै होदो।
औ जेरै नोंथाङा आवगायसो बुंलांनाय बायदिनि गिबियावनो जोंना जेरै मोसौ बैसागु जायो आरो नोंथां जेरै सैथो दाननि जोबथा खालाराव जोङो मोसौखौ थुखैनाय जायो आरो नोंथाङा होननाय बायदि। बेयाव जोङो मोसौखौ थुखैनायनि सानसे सिगांनो जोङो मोसौखौ थुखैनायाव जा मै थुम नांगौ बेखौ जों नागिरना लायो आरो नोंथां जेरै जोङो पानेलाव फान्थाव हालदै दिगलिथि थाराय गाजलि। बेखौ नांगौ जायो आरो औ बेनि उनाव जोङो सैथ थो दाननि जोबथा खालारखालि बेखौ जोङो फिसा फिसा ओ गल गल हानानै जेरै जोङो औवानि थेंगल जिरनानै बेखौ जोङो माला सुनाय जायो आरो नोंथां बे नि उनाव मोसौ खौ जोङो थुखैनो थाखाय जेरै ओ फख्रि नङा बा दैमाफोराव थुखैहैनाय जायो आरो बेयाव जेरै जोङो ओ बे जोङो मोसौनो हाना लानायखौ जोङो सारनानै दिग्लि लिथि थाराय गाज्लि बिलाइजों जोङो मोसौखौ ओ बुज्राव बुज्राव थुखैनाय जायो आरो जे ओ नोंथाङा जेरै आवगायसो बुंलांनाय बायदि जेरै लाव जा फान्थाव जा बोसोरै बोसोरै बारि लांबाय था ओ बे मेथाइखौ जोङो खननानै मोसौखौ थुखैनाय जायो आरो नोंथां।
ओं
बेनि उनाव जोङो औ मोसौनि फागा गोजामखौ जोङो दिग्लि दि थाराय गाज्लि ओ जोङो बिलाइजों ओ थुनानै गारबोयो आरो नोंथां बे ओ दैमायाव जेरै थुखैनाय जेरै उम फख्रि नङाब्ला दैमायाव आरो बेनि उनाव जोङो मोसौखौ ओ जोङो ओ जेरै जोङो साराय खिथुनि हांगारखौ जोङो थाव गुबै लागायनानै मोसौनो जोङो फोथा थुना होनाय जायो आरो ओ मानो होनोब्ला गोदो थ' जोंनि जायगाया अरनबारि गोजामोन जेरै मोसा लख्रा बेफोरनो दाजाथों गिनानै खारथों होननानै जोङो मोसौनो बेखौ थुना होनाय जायोमोन आरो फोथाखौ। बिनि उनाव जोङो मोसौ ओ मोसौखौ ओ मोनायावहाय लाबोनानै जोङो बेनो फागा गोदान होनाय जायो आरो बे फागाया जेरै जोंना फाथोनि। बा बाल ओ फाथोजों बानायनाय फागा आरो नोंथां। बिनि उनाव जोङो थुखैनायाव जेरै दिग्लि लिथि थाराय गाज्लि बेखौ जोङो आग्लायनायखौ जेरै जोङो गलिनि उखुमाव बिनि उनाव आरो जोङो बाख्रियाव दोननाय जायो आरो नोंथां बिनि उनावहाय जोङो जोंना बे खालिनो जोङो ओ जेरै गोखा गोखै जायो आरो जौसे से उम बिदिनि जोङो गोखा गोखै जायो आरो नोंथां जेरै लि गस्ला जेरै दिंखिया जेरै फुंखा बिदिनो जोङो ओ जो ओ बिदिनो जोङो सौसे से बि बिनि जोङो गोखा गोखै जानाय जायो आरो नोंथां नागिरनानै। मानो होनोब्ला गोदोनि सुबुंफोरा होननाय लेखा जों बे जौसे से बिदनि गो खा गोखै जायोब्लालायनो जोंनि देहानि बेमार आजार खारो होननायलाय गोदोनि सुबुंफोरा औ बेखौ फोथायनानै जोङो जानाय जायो आरो नोंथां। बे गोखा गोखैखौ औ। बिनि उनाव जोंना ओ से खालार खालि जोंनि मानसि बैसागु आरो नोंथां। बेयाव जेरै जोङो ओ जेरै। बर'नि दख'ना थावसि एरेगे रेगां आगार आगरनि फास्रा ओ जेरै जोङो। ओ गहेना गाननानै जेरै आसान गहेना बिनि उनाव आरो खानायफोराव बिबार लानानै देलायफब माफब जोङो बैसागुबो मागिनो थाङो आरो गिदिरखौ जोङो खुलुमो गिदिरा जोंनो बेयाव बोर होनायखौ जों नुनो मोनो आरो नों थां गामिनि जेरै जों बोराय बुरैनिफ्राय जोङो बोर लायो आरो नोंथां। बिनि उनाव बैनि न' ओ बैनि न'खर बेनि न'खर जोङो बैसागु मागि हैैयो आरो जेरै जोङो जोंनि बर'निनो दाम जु जेरै खाम सिफुं जथा सेरजा गंगोना थरखा बेखौ लानानै जोङो न'खर न'खर बैसागु मागियो आरो। जेरै जोंनिनो बर'नि ओ जेरै खुगा मेथाइ जेरै एदावज्लायनाय जंखायलायनाय नि खुगा मेथाइ खननानै जोङो बैसागु मागियो आरो नोंथां।
औ।
बिनि न'आव ओ गोदोथ' जोंना मोनसे नेम दंमोन नालाय नोंथां। जेरै मायब्रानि जुमाय माथानि जुमाय बेखौ जोङो लों अमा बेदरफोरजों लोंलायनानै जोङो बैसागु मागियो आरो नोंथां आरो जोङो जायनिबा न' न'खराव बैसागु मागियो बे न'खरनि सुबुङा जोंनो अननानै जेरै रां एसे माइरं एसे जा हरो जोंनो अनसुंथाइ महरै हरो आरो नोंथां बिनि उनाव नोंथाङा जेरै आवगायसो बुंनाय बायदि जोङो गोदोहाय बैसागुखौ जोंङो स्नि सान फालियोमोन ओ थामजि ओ सान फालिनाय जायोमोन आरो नोंथां। बिनि उनाव दाथ' जोङो ओ बैसागु स्नि सानल' फालिनाय जायो आरो नोंथां। बे समाव जेरै जोङो ओ बैसागु रंजाखांनानै लावखार लावखार ओंखाम जानाय जायो आरो जेरै फोथाराव नङाबा दैमाफोर फोराव जोङो लावखार ओंखाम जायो आरो नोंथां।
औ औ।
औ बिनि उनाव आरो जोङो जोंनिनो बर'नि मोनसे बावखुंग्रि फोरबो बेखौबो जोङो बैसागु बोथोराव फालिनाय जायो आरो नोंथां बेखौबो जोङो जोंनिनो मोनसे गोथार फोरबो हिसाबै फावखुंग्रि हाजोखौ ओ गाखोहैयो आरो नोंथां जोंनि बर' आइजो फोरनिनो जेरै दखना थावसि आरो दोरोङारि ओंख्रि अनला दाउ सबाय साम नारजि अमा नाफाम बेफोरखौ जोंनि बर आइजोफोरा फालांगि खालामफैयो आरो गावनि आखाइजोंनो संनानै आरो गावनि आखाइजोंनो जेरै सि जोम इन्दि सिनि दानानै बेखौ जोङो बावखुंग्रि हाज जोआव जोंनि बर'